हेलौ औ नोंथां बुंनायसै
ओ नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो दिनै नोंथांजों सावरायनो सानदों जाहैबाय ओम ओ जेनेबा बरफोरनि ओ बरफोरनि ओ मा होननांगौ जाखो बेखौ ओ ना हमनाय बिदि बिदिनिफ्रायहाय बिदिनिखौ सावरायनो सानदों आरो आरोना नोंथाङा मा होनो सावरायजागोन ना?
नंगौ नोंथां सावरायजागोन
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
अ ना हमनायनि सायाव ना नोंथां औ ना हमनाय बुंबा थ' जोंनिया बिदिनो बर' गामिफोराव गोबाङैनो गामि गामि ओनसोलफोराव गोबां दुब्लि थायो नालाय आरो जोंनिया हा- हाखर हाला बिदिनो फिसा फिसा थायो आरो दंग' दैमा थायो बैफोर जायगायाव थांनानै जोङो ना हमैनाय फोरखौ नुनो मोनो बिदिनो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला जा दा बोराय एसे बैफोरखौबो माने गासैखौबो जोङो माने ना हमनायखौ नुनो मोनो ना हमनो थाखाय जोङो जेनेबा जोङो दैमायाव हमनो थांबाथाय दैमायाव जोङो ज' ज' थाङो ज' ज' थांनानै जोङो ना हमहैयो बेवहाय हमनो थाखाय थाखाय जों खायफाया जेनेबा ना सारग्रा दङ बेखौ जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाखौ जोङो जेनेबा जेखायफोरजोंनो बालाफोरखौ बोहैनायखौ नुनो मोनो बाला खौ बोखांबाथाय माने बेवहाय जोंनिया बोथिया ना थायो बालासिया होननाय बोथिया ना बेखौ जोङो दैमाफोराव जोबोद मोननो थाङो बेयो जोबोद जानो गोथाव जायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा बैयाव थांबाथाय ओ दुब्लिफोराव थांबाथाय दुब्लिफोरावथ' जोंनिया गोबां रो रोखोमनि ना थाखायो आनो सेंना गोरि ना जा बोथिया ना जा एबा मागुर सिंगि आरो जों गेजेर गेजेर खुसियाफोरखौबो मोननो थाङो आरो खांख्राइफोरखौबो मोननो थाङो बैफोरखौ माने जोङो गुरैनायखौ नुनो मोनो गुरैनायाव जों बाहायनाय हिसाबै जेखाइफोरखौ बाहायो जेखाइफोरखौ जोङो जेनेबा बहानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ बे गामि ओनसोलफोरावनो खायफा बोरायफोरा गोदोनि आ आं जेनेबा एसे बोराय दबनाय बेफोरखौ जों गोबाङै बा-बानायनायखौ नुनो मोनो बे आर' जोंनिया माबानिफ्रायनो औवानिफ्रायनो बानायो दासान्दि जों एसे सेंग्रा मानसिफोरखौ एफा बानायनाय नुनो मोना खम नुयो आरो बे बेफोरखौ बानायनायखौ आरो ना लानो थाखायथ' जोङो खबबाय नांगौ जायो जे खबायखौबो जोङो बे बिदिनो जेनेबा माबा मा होनो बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय खबाइखौ जों गोबाङै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बहाबाफोर जेनेबा बिदिनो ना गुरा लासेनो जों खायफाया आरो ना सारनो थाङो ना सारनो थांबा एसे माने दै थागोन नालाय बेयाव हाखर फिसा बेयाव साननो थांबाथाय जोङो बिदिनो ओइ सिलि सिलि बुङ आरो जोंनियाव एबा बाल्थिंफोरजोंबो जोङो सारहैनायखौ नुनो मोनो सेलि बुङोबाथाय बे थाव सोनानै दोननाय बेयो बेखौबो जों बाहायनाय माने बेखौनो बानायो आरो सोलि बिदिनो माने ना सारनानै बै जायगायाव ना हमो बिदिनो बेवहायबो फिथिख्रि ना सें ना गोरि ना आरो बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननो थाङो थुरि नाफोरखौबो मोननो थाङो बेनि अनगायै आरो जोङो बाहायो जेनेबा ना हमनाय हिसाबै जोंनि जायगायाव बो सि बोननानैबो ना हमनायखौ खौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोङो औ मानसिफोरखौ जेनेबा बै औवानिफ्रायनो औवा फिसा फिसाफोरखौ जों बाहायनानै आर' नायलन आरो बेवहाय जों बोरसि सुफोरखौ होनानै जोङो खानस्रि एबा बायदि जोङो खानस्रिखौनो जोंनि जायगायाव गोबां बाहायो खानस्रिखौ बाहायनानै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो बो ना हमनाय बुङोबा जोङो ओ बै सेनफोरखौ साना दोननायखौबो नुनो मोनो। आरो दैज्लां बोथोराव जोङो गोबाङैनो ओइ दै गोलैनाय जागा आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ औ दै गोलैनाय जायगाफोराव माने जोङो बे खखा होननानै बुङो। बेबो जोंनिया औवानिफ्रायनो बानायजानाय बेफ बेफोरखौ साना दोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो जों गोबां रोखोमै माने नाफोरखौ हमनायखौ जोंनि जायगाफोराव नुनो थाङो आरो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि नाखौ हमो आरो मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ।
औ जोंनाथ' जोंनाथिंथ' ओरैनो जोंनो बोरसिजों हमनाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बोरसिजों जुदि बोनो होनोबा माने मा होनो बेखौहाय जोङो सिगांआवहाय बोरसि जों बोननो थाखाय माबाखौ लायो आरोना मा होनो बै खैजेमानि बिदैखौ बेवहाय जोङो बिफांनिफ्राय हानो आरोना। खैजेमा बिदैखौ औ ओमफाय बेखौहाय फिफस बिफां बिफां दान्दा लानानै जोङो ओ फिफां फिफांवहाय नायागिरो आरो ना थाइजौ फिफां बिफां खान्थाल बिफां बिदिफ्रावहाय लालाबायो नालाय गोजौ गोजौआव बेखौ जोङो हान ख्लायो आरोना। प्लास्टिक बनोसै ओमफाय बे खैजिमानि बासाखौहाय थुफ्रुनोसै आरो ना। होमबा बियो गाहायाव सिरि जोब्बाय नालाय ओमफ्राय प्लास्टिकखौहाय जुद दि नोङो खैजिमायाथ' बिखौहाय नाहानबा माने खैजिमा बिदैखौ नाहानबा खैजिमा बिमायाबोथ' गोलैफायो नालाय ओमफ्राय बेखौथ' जुदि नोङो खैजिमाया बिमा दङ'बा नोंथ' बेखौ बोरैहाय लांनाय बोरै माने बेथ' अरगोन ना खैजिमाया ओमफ्राय बेखौ खैजिमाखौहाय जोङो प्लास्टिकआवहाय नाजावो नालाय ओमफ्राय बेखौहाय सानदुुंआव दसे दोनो आरोना। ओमफाय सान्दुुंआव दसे दोनोब बा माने खैजिमा बिमाया हारसिंनो थैजोबो आरो जुदि बियो थैबायबा खैजिमाखौहाय बिखौ बिमाखौ गारनानै बिदैखौ लानानै जोङो थाङो आरो ना बोरसि लानानै ओमफाय बेखौनो मा होनो दैमा सेराव बिदिनो जनानैहाय बेखौहाय बोरसियावहाय थु थुनानै ओमफाय बेखौहाय हरो आरोना एसे एसे माबायावहाय ओ दैयावहाय सारनानै हरो। ओमफायहायो बेखौहाय बेजोंहाय बोरसियाव थुनानै ओमफाय दैयावहाय हरो आरोना ओमफाय जुदि नाया बेखौ जानानै लाबोबा मोनबाय आरो ना नाखौ बोखोबाय आरो बिदिबो हमो ओमफायहायो खानस्रिजों खानस्रिजोंबो ओम मा होनो बेफ बोरसिजों बे जेरावहाय मा मा होनो बैथि ना दङ'ना जोंनिथिं बेखो ओ जोंनिथिं बेखौ नास्राय होननानै बुङो। नोंसिनाजों मा होनोथाय नोंथां सें मासनो नामा ना औ औ बिदिखौहाय माने ओ हमो आरोना नास्राय थानाय बिदि जायगायावहाय बे बिदिजोंबो हमो ओरैनो खखाजोंबो हमो ओमफ्रायहायो जेफोरजों हमो ओमफ्रायहायो बिदिनो ओ दाथ' दैलांनि सम दैलांनि समाव जोङो जेजोंहाय बांसिन फासि जि बेजों हमनायखौ नुनो मोनो। बेलासियावहाय जोङो बेलासिबा सानानै दोनहैबाय दैयावहाय ओमफ्रायहायो अखानायै फुङावहाय लायबाय आरो दा बिदि खालामो आरो ओमफ्रायहायो बिदिनो माइ गायनायफ्रावहाय जोङो ओ ख'खाफोर नुयो आरो खखा सानानै दोनहैयो ओमफ्रायहायो सेन सायो ओमफ्राय जोंनाथिंथ' बिदिनो दै फैनायावहाय बिदिनो। लेंगा ओमफ्रायहायो ना बोथिया ओमफ्राय ओ बालायाव थाग्रा बि नाया बाला क'वा होनो जोंनिथिं बेखौहाय मोनो। ओमफ्राय नास्राय मोनो। ओ ओमफ्राय थुरि बामि। ओमफ्रायहायो बिदिनो।
सिंग्राना मोनो।
एलेंगा सिंग्रा नायानोखौ आं मिथिया नोंथां जोंनाजों गैया नामा।
औ।
बै गुफुर गुफुर जे आयसा गोनां फिथिख्रि ओमफायहायो बे एलेंगा होनो जोंनाजों गुफुर गुफुर कालारनि थायोना। नाया गोदै जाथारो बियो बियो। ओ नाथुरखौहाय जों नाजोंना नोंथां बिदियाव मोनो माने। जोंनाजों नाथुरखौहाय बे दै जे फैयोना गिदिर गिदिर दै। बिना बेवहाय जोंना नाथुरखौहाय मोना आरोना जेब्ला नोंथाङा बे ओ। गिदिर दै फैबायबा माने ओमफ। साइदजोंहाय जे उरसिनानै एसे एसे थाङोना दैया। गांसोआवहाय गांसोजोंहाय बिदियावहाय। थांनानै ओमफाय जेराव जेराव जाम्फै फिसा फिसा जालाङोना। बेनिफ्राय उसिनानैहाय बादेंलाय लांनाय बायदि जालाङो माने। बिदियावहाय माने। नोङो माबाजोंहाय जेखाइजोंहाय जुदि नोङो हयोबा आर ना। बिदियाव नाथुर मोनो आरो ओमफाय जुदि। बै जे दै दा जे दैज्लाङावथ' दा दै फैनाय दिन ना। बै जे दैया। रानलाङो बेफोरो रानलानै जेब्ला दैलांजोबानो जेब्ला रानोना दैया। थ' एसेबाबो रानलाङो बिदियावहाय जुदि नोंथाङा। बे अन्थाइ गोगो जागोन नालाय दैया बिदियाव जुदि नोङो अन्थाइ। खौ बोखाङोबा बाहाय जोंनावहाय नाथुर गिदिर गिदिर मोनो आरो ना। बै नाथुर गिदिरा बिदिखौ मोनो आरो। बेखौहाय नोंथाङा आखायजोंनो हमनो हागोन आरो ना बे। ओमफाय दुब्लि दङ जोंनाथिं ओ दुब्लि दङ फोथार। बेवहाय मोनो जाहै। जुदि बावहायथ' दाथ' माइ गायनायनि दित नालाय बोथोर नालाय‌। ओमबाय जुदि नोंथां। जेखाइखौ लानानै बेवहाय जुदि हाब्रुआवहाय ओरै हाब्रु। खौ बुरसनोबा नोंथां दहाय बुंनाय बायदि जुनि नोंथाङा हाब्रुखौ बुरसनोबा। बेवहाय नाया हाबगोन आरोना हाब्रुआवहाय बोथिया ओमफाय बे से। ना बे बे हाबो आरोना बिराद मोनो बिदिखौ।
नंगौ नोंथां आरो जोङो बै। हाखरफोरावबो जोंनिया फिसिना दोननाय नाफोरखौ जों हमैनायखौ नुनो मोनो।
औ माने बेहायथ' जामब्रा होनानै दोनोना माबाया नायाहाय बाहाय हाब। नानै थाथों होननानै।
औ औ औ नंगौ नोंथां आर' हाखराव। फिसिनाय नोंथांमोननियाव मा मा ना मोनो जेनेबा जोंनियावथ' मोनो कमलकाट। सिलभार औ बिदि मोनो नोंथांनियाव औ।
फिसिनायाथ' जोंनाथिं बिदिनो मा होनो। हाखराव नन ब जै दा लाबोनानै फिसिनायखौय।
औ औ न' बेखौनो होनदों।
औ बिदि जोंनाथिंथ' बैखौनो दोनो मा होनो ओ बे जे उदैयावहाय गोजा गोजा दङ जे बिदिखौ बांसिन होनाय नुयो ओमफ्राय बिदिनो मा ना मोन बियो हा?
नामा नोंथां।
खोमा उम आं नानि नामखौथ' मिथि या ओमफ्रायहायो रौ बायदि दङ ना मोनसे ओ बेखौबो फिसि यो आरोना जोंनाजों ओमफायहायो ओरैनोथ' मागुर फिसियो।
औ नंगौ नोंथां।
यो आरो उम बेनो नोंथांनिजों माबायदि? फुसि मा मोना फुसि?
जोंनियावथ' बिदिनो जेनेबा सिलभार नाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। कमल कात आरो मिरगा ना बैफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो ग्रास घात होननाय दंङ। बेफोर माने खारै जायोना बे बै जोंनिया न'खरफोराव खादैसो जाना थायोना।
औ बेखौहाय मा होनो बे बे नोंथाङा जे बुंदों मा होनो बे दा मा ओ औ औ बेयो मा होनो लाइ बिफांबो जायो होनलाय बेयो नाया?
थां बेखौ जोङो थालिर बिलाइफोरखौ गारनानै होबाथाय बेफोरखौबो जायो आरो नोंथां।
औ आरो बे नानि थाखायहाय नोंथाङा बे नानि थाखायहाय जेने बा बे नायावथ' आदार होनांगौ ना आदार होनायनि मा होनो जुदि नोंथाङा होनो गोसो गैयाबा माने होबाय थानो बाबायबा मोनसे सिङाव लाइफां दं माने बेखौ बायनानै लाबोयोबा सिङावहाय लाइफां बायदि थायो आरोना माने हाग्रा बायदि रज'यो नाया बेखौनो जानानै थांनानै थायो।
औ नोंथां स' दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।